नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथांआनि आउसखौ खोनाहैदों ना
औ औ खोनादों
औ नोंथां बिदिब्ला सानजौफुनि गि ओ गाहाम हामलायनायखौ गिबिआवनो जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंनिसिमबो जासि हरनाय थाबाय
औ नोंथांआ दायो फ्रियैनो दङो ना
औ दायो ओरैनो दथ'योमोन
औ सानजौफुनि जाखांबाय नामा नोंथांआ
औ जाखांबाय नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला आं दायो नोंजों ओ मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांआ हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
अ नोंथां दा बिदिब्ला आइदाया जाहैबाय जोंना स्कुल एबा ओ मा होनो फरायसालि एबा फरायसालिमा एबा कलेस ना जों बेखौ ओ गोदो आरो दायो आथिखालाव माबादि सोलायनो हमखो ओ बेखौ बेफोरनि बागै फंनैसो जोङो सावरायनोसै आरोना नोंथां
औ
औ दा बिदिब्ला नोंथां जोङो ओरैजाय स्कुल कलेज होनोब्ला जोंहा गोदोनि समावथ' मोनथिखायोमोन जों जेब्ला उन्दै उन्दै जोंनि ओ गोदोनि जिथु जेनेरेसन ओ बे समावहाय जोंना फरायसालि इसिबां गैयामोन ओ जायनि जाउनाव जोङो गामि दरसेआव गामि दरसेयाव गंसेबो फरायसालि गैयामोन आरो आथिखालावबो गैया नाथाय ओ
जेब्ला जोङो उन्दै उन्दैमोन जों नुबोदोंमोन आरो जों फरायनो मोनबोदोंमोन जेरैहाय जोङो गंसे फरायसालि थायोब्ला बेयो जाहैबाय जोंना गामियाव ओरैनो सासे जेनेबा सासे नङाबा सानै नङाबा साथाम गोबांबो फोरोंगिरि थायामोन सानै नङाबा साथाम फोरोंगिरिफोरा ओ गाव गाव माने बेक्तिनि फैसा गारनानैब्लाबो ओ गुबुन जायगानिफ्राय लेखाखौ बायना लाबोनानै गथ'फोरनो राननानै फरायहोयोमोन बेफोरबायादिखौ जों नुबोनो मोनदों नाथाय नाथाय जोंनाव दा आथिखालाव जेरैबायदि गभार्नमेन्ट कलेज दङ गभारनमेन्ट स्कुल स्कुल बा सरकारि स्कुल फरायसालि दंमोन गोदोनि समावहाय बेबायदि गैयामोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना प्राइभेट स्कुल स्कुलानो गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो अबेबा अबेबा गामिफोराव दंफां सिंफोराव बा मानिबा बिफां साया फोराव जोंहा जिरायनानै फोरोंनाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां गोदोनि समावहाय आरो माोननो आथिखालाव जेरैहाय जोंना ओरै थाबाय सकुल लेभेल होनोब्ला जोंना गुदि फरायसालि होनोब्ला थाखो सेनिफ्राय बासिम लानानै जायो आरो जोंना ओरैजाय गेजेर फरायसालि होनोब्ला आथिखालावथ' जोंना द'निफ्राय जिनै थाखोसिम गेजेर फरायसालिमा जाबाय नङा होमबा
औ
आरो ओरैजाय जोंहा कलेज होनोब्ला माबानिफ्राय जाबाय ओरै जिथामनिफ्राय ओरैजाय जालांबाय आरो कलेजा दा नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय बेफोरबायादि गैयामोन जेरैहाय जोंना ओ जि जि थाखोसिम फरायनो हायोब्लानो जेरैहाय जोङो गोदोनि समाव गोबां गिदिर फरायनाय बायदि जायोमोन जेरैहाय आथिखालाव बिए माबा बिदिनो बिए बि एस सि ओरैजाय आरो जोंनाव थाबाय बिखम बिटेक बेफोरबायदि फरायनाय थायोना नाथाय गोदोनि समावहाय गोबां खम फरायनो हायोमोन आरो बेबायदिखौ जायनि जाउनाव मोनसे ओ मोनसे ओ मा होनगोन मोनसे डिस्ट्रिकफ्राव बा मोनसे जायगाफोराव सासे सानै बिदिल' ओंखारोमोन आरो
औ
बिनिखायनो जों गोदोनि समावहाय जेरै जोंनि जिथु फरायनायनि बा जोंनि स्कुल कलेजनि फेसिलिटि दंमोन बेफोरो बुंनो थाङोब्ला जोबोरैनो खम मोन आरो जायनि जाउनाव जोंनि दाबो माने मोजां जायामोन दा बे हिसाबै आथिखालाव नायोब्ला जों नुबाय जेरैहाय जोंना गुदि सोलोंथाइ लानायनिफ्रायनो सरकारि स्कुल नङा होमबा जेरैहाय जोंना इंलिस मिडियामनि थाबाय माखासे ओरैजाय गावबा गाव बिमानि रावनि मिडियामबो थाबाय दा बेफोरबायदि ओ थासारियावहाय जोंनि जिथु दानि जेनेरेसन आथिखालनि जेनेरेसन फरायनायफोराबो एसे मोजांनिफ्राय मोजां बांनो हमबाय आरो मोजां मोजां फरायसाबो ओंखारबाय दा बेफोरबायदिनो गोबां थासारि सोलायनाय फैदों आरो आरो जोंनि ओ जोंनि समाव दायो ओ मा ओनो ओ गभारमेन्ट बा सरखारि स्कुल कलेज फरायसालिमा बेफोरबायदि ओंखारबाय आरो गोबां रोखोमनि। दा जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि गुदि सोलोंथाइनिफ्रायनो लानानै जोङो ओ ओरैजाय कलेज लेभेलसिम फरायसालिमासिम मा होनो ओब ओ सरकारि स्कुल कलेज बिदि जाजोब्बाय आरो नङा होमबा नोंथां? जोंना ओंखायनो फरायनायाबो खोब गोसो हो एसे गोसो होबानो जोंना मोजां जाबाय। आरो जोंना आथिखालाव जिनाखि जोंनि फरायनायनि ओ नांगौथि बा जोंनि फरायनायाव जेनेखि ओ ड्रेस बायदिसिना रांखावरिनि बेलायावबो होन जोंना ओरैजाय कलेज लेभेल मोनहैयोबाथाय जोंना ओ स्कलारशिपबो मोनो आथिखालाव नङा ओमबा नोंथां?
बिदोनो बायदिसिना फाननि सायाव जोंहा ओ एसे एनै सहायबो मोनो आरो जि ओ जिना जोंना गोदोनि समाव गैयामोन। नाथाय आथिखालावहाय जोंङो बेफोरबायदि ओ सहायखौ जों मोनो दा बे हिसाबै जोंना ओरैजाय फरायनायनि बेलायाव ओ माखासे स्टेन्डार्डआबो सोलायबाय जेरैहाय जोंना गोदो ओ बायदि रोखोमनि ड्रेस गानबाबो जायोमोन नाथाय आथि आथिखालावहाय जोंना मोनसे। इउनिटि एबा फेसिलिटिनि ओ जोंना जेनाखि गाननाय जोमनाय बा जोंना जिनाखि ओ मा होनगोन बेखौ गावनि स्टेन्डार्ड बेफोरखौ माने जोंहा सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो। नङा होमबा नोंथां? आरो ओ आथिखालाव जों नुयो जेरैहाय जोंना फरायसालि फरायसालिमा बेफोरो जोंना ओरैजाय बारा गोजोन गोजोनबो नंला। ओ जिनाखि जोंना गोदोनि समावहाय गोबां गोजान गोजान थांनाङोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो एसे खाथि खाथियावनो ओ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां?
औ औ।
ओ दा नोंथां बिदिब्ला जोंना गोदोनि समावहाय माबायदिमोन आरो आथिखालनि स समाव माबायदि नोंथांमोननि जायगायाव ओ बेफोरखौ फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन हागोन।
औ
ओ जोङो सोलोंथाइनि बागै बुङोब्ला जोङो ओ आगोलनि समावथ' जोङो माने खम माने स्टुदेन्ट बा फरायनायफोरखौहाय जों नुयोमोन। बा स्कुलफोरखौहाय माने खम खम नुयोमोन बिदिनो बर' गामि गामि बिदिनो ओ जोङो स्कुल फरायसा बा फरायसालिफोरखौहाय माने खम नुयोमोन आरोना? ओ बेबायदिनो माने फरायनायावहाय खम माने सुबुं फोरखौ नुदोंमोन आरोना गोदो गोदाय आगोल समावहाय ओ बिदिनो बबेबा मोनसे गामियावहाय गोजानजोंहाय मोनसे एल पि स्कुल, बा एम इ स्कुल बा हाइ स्कुल थानायखौहाय नुनो मोनदों बेबो ओ सरखारि नङा खायसे इदिनो प्राइभेटजों माबानाय जे इसे एनै हेनदेन लासै लासैनो माने जेने थेने सोलिनायफोरखौहाय नुबोदोंमोन आर ना गोदो गोदाय स्कुल फरायसालिफोरखौहाय नाथाय आथिखाल आथिखालाव माने लासैनो बिदिनो चन्स जाबोबाय सोलायबोबाय अबब अबबा ओनसोलफ्रावहाय माने फरायसालिखौहाय गभारनमेन्टेज स्कुल बा कलेज जाबोबाय बा बिदिनो बिदिनो अंगनाबादिफोर खुलिबोबाय बिदिनो आरो सोलोंथाइया जौगाबोबाय बिदिनो स्टुडेन्टफ्राबो बुरजा सोलोंथाइ लाबोनाय जाबोबाय बिदिनो प्राइभेट स्कुल बा कलेज खुलिबोबाय बेबायदिनो माखासे स्कुलफोर खुलिबोनायजों स्टुदेन्टफ्राबो बिदिनो फरायसाफ्राबो माने फरायनायखौ बेहाय गोसो होलायलायबाय बेबायदिनो अने सोलायबोनायखौहाय नुबोदों आरो आजिखालि नायोब्ला जोङो गोबां मोजां मोजां फरायसाफोर बा स्कुलफोर माने
औ
माने मोजां जाबोनायखौहाय नुबोदों आरो ना ओ इदिनो जोङो ओ स्टुडेन्टफ्रा फरायनायफ्रा मोजां जायोब्ला माने जों दानि जुगाव माने गोबां बिदिनो टिचारफोर बा बेलेग माखासे बेलेग जबावहायबो मावनो हायो
औ औ
औ आथिखालावथ' माने बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोरबो खुलिबाय बेफोराव नोङो बिदिनो एसे मोजां गिदिर लेभेलनि फरायनाय जायोब्ला जों बेफोरावहाय माने फिसा फिसौ फोरोंनो हायो बा मावनो हायो बेबायदि माने जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नुबोदों आर ना गोदोथ' इसेबां माबा नङामोन इदिनो स्कुलफोरखौबो नुवामोन फरायनायफ्राबो बेसेबां गैयामोन दानि आथिखालाव नायोब्ला जोङो स्कुलफ्राबो खाथियावनो जाबाय बा इदिनो ओ एलपि स्कुल हाइ स्कुल फोराबो जाबाय बिदिनो फरायनायफ्राबो माने अबावबा गामि बा गामि ओनसोलफ्राव माने
औ
बिए फास इदिनो आरो माखासे सुबुंफ्रा इदिनो आरो गोजौ लोगोसिम फरायलांदों बेबायदिनो माने जों सोलोंथाइ जोंनि फरायसालिमा ओ कलेज बा
औ औ
जेला जों स्कुल फरायो कलेज ओ एसेबां जाया बेबायदिनो माने ओ माने जायगा गैया जाहैबाय स्कुल फरायसा
औ औ
ओ इदिनो फरायसालिफोर गायसननांगौ जाहैबाय मोजां मोजां स्कुल ओ खुलिनांगौ जाहैबाय बेबायदिनो जोङो मोजां मोजां माने स्कुल फरायसालि बा स्टुडेन्ट बेफोरखौहाय जोङो माने जौगाबोनाय बा बिदिनो साख्रि बाख्रि मावबोनायखौ आङो आथिखालावहाय नुबोनो मोनदों आरोना
औ नोंथां औ
हो होमब्ला जों माने बहुत जौगानायखौहाय नुबोदों आरोना आथिखालावहाय गोदो आरो दा बहुद सेन्स जाबाय जौगाबोबाय
औ
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय आङो बेखिनिखौनो जिमन दांदों बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायबाय ओ नोंथांजोंहाय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांखौहाय आङो उनावहाय लोगो मोनफिनगोन उनावहाय लोगो मोनफिनसिगोन होननानै आसा खालामना थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला
औ दे होमबा नोंथां
औ